हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथां मा खालामदों?
अ ओरैनो दङ।
अ ओंखाम ओंखाम संबाय नामा?
संबाय जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जाखोबा?
ओंख्रिया दालिसोमोन ओमफ्राय पनिरजों आलु भाजि।
अ दायो फ्रि दं दा नोंथाङा?
औ फ्रियानो दाथ'।
होमबा जेनेबा जोङो मोनसे टपिक लानानै रायलायनोसै जेनेबा फोरबोनि जेनेबा मागो फोरबोनि सायाव जों रायज्लायनोसै नङा होनबा?
औ रायज्लायजागोन।
औ नोंथाङा जेनेबा मागोनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन बेथ' ब-बर'निनो गाहाय फोरबो जायो नालाय मागोआथ' जों साफ्रोमबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफायनो खुंबोबाय थायोना बे फोरबोखो आरो बे फोरबोखो नायोब्ला आबादारि फोरबो होननानैनो बुंजायो।
जेरैबायदि बे फर' फोरबोआ बर'फोरनि गाहाय मागो समावनो जानाय जायो खुंनाय जायो मानोके।
औ औ।
बेखौ न'खर गासैनिबो न'खरफ्रोमावबो न'खर न'खर खुंनाय जायो आरोना।
बे फोरबो पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय माग दाननि नै एबा थाम अक्ट'सिम मुखुबै जानाय लोंनाय बयनिबो न'आव सोलियो आरो बे जानाय लोंनाया जादों फिथा ए फिथाइ फिथाफोरनि सायाव आरो। आरो बेनि अनगायैबो बेदर
जाग्रा लोंग्रा गासैखोबो जानाय जायो आरोना बे जानाय माबायाव मागो फोरबोआव।
औ।
आरो बे फोरबोआव मानोके मोदाय मोदायखौबो खुलुमनाय जायो। फुजा होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बे मागो फोरबोखालि पुस दाननि जोबथा सानखालि बेलासियाव बर' आइजोफोरा अखा नायै मागोनि थाखाय अन गुन्दै सौनानै लायो आरो न'खरफ्रोमबो। मागोनि से दानाव जानो थाखाय आरो आरो बै पुस दाननि जोब था सानखालिनो जेब्ला सोरांसि सोरांसि मागोनि एक तारिक मोनगोन ना अब्ला न'नि दाउमा दाउसा एबा हाग्रानि दाउमा दाउसा ओंखारै समावनो बिफां जेब्ला फिथाइ थायग्रा बिफांफोर न'फोराव थायो ना बे बिफांफोरखौ जिगाबखौसो जिगाबा बे जिगाबखौ बिफाङाव खानानै होनाय जायो आरो बेबायदि खालामनाय या फोथायनाया जादों गथ'फोरनि बैसोआनो बिफांनि समान बायदि जायोनो आरो
औ।
ओमफाय बिनि उनाव पुस दाननि जोबथा हरावनो लावखारफोरनि लावखार गथ'नि
एमा माबा जानाय जायो आरो ना बेलागुर।
औ औ।
आरो बे बेलागुराव मेथाइबो खननाय जायो। जेरैबायदि जै जै जों लागोनि जै खोलाहानि रग' बियादि खोला थांथों सोनाबनि रग' बियादि सोनाब थांथों बेबायदि मेथाइनि ओंथिजों माने के जोंनि गाज्रि मोदायफोरा जोंखौ मानेखि जानगारलांथों आरो बे खौ फुजा खालामनाय जायो होननानै फोथायनाय जायो आरो
औ औ।
आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै आरो गुबुनफोर माबाफोर मिथिबावगोन नामा फोरमाय
जेनेबा आङो औ जेनेबा आङो मागोआव जेनेबा आं फिथा जेनेबा फिथा सावनायनि बागै आं बुंलांसै। औ जेनेबा माने बर आइ बर' आइजोफोरा जेनेबा पुस दाननि जोबथा जेनेबा बेलासियाव
उम।
बर' हिन्जावफ्रा जेनेबा अखानायै फुङावनो सिखारनानै माने सिथाव लारु आरि साव-सावो आरो ना
औ।
औ गिबियावनो जेनेबा फिथा सावनानै जेनेबा गिबियाव अन देग्रोयो आरो ना। औ अनखौ देनानैहाय माने बिनि उनाव बनखौहाय माने माबा सान्दाङा माबाजों सालिनानै माने साफा खालामना फ्राय उनाव माने बायदिसिना फिथा सावना जायो आरो बर'फ्रा। जेनेबा औ जेनेबा बिदिनो फिथा लावदुम फिथा सिथाव, लारु, एनथाब बायदिसिना फिथा सावना जायो आरो
औ।
औ ओमफाय बिदिनो बर'फोरनियाव एसे माने फोथायनाय दङ' जेनेबा सानना लानाय जायो आरो ना। ओ फिथा फिथा लावदुम जायोबालायनो माने मोसौनियाव दुमालु जायो होनना माने मोनसे साननाय जायो आरो औ आरो बिदिनो जेनेबा बिनि उनाव जेनेबा बयबो माने बे मागो बोथोरावहाय उन्दै माने उन्दै उन्दैयानो जा गिदिरानो जा गासिबो माने गामि गामि थांनानै माने फिथा मागिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना औ फिथा मागिनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ज' ज'यै औ आरो जेनेबा जोंनियाव मोनसे जेनेबा मा ओ बिनि उनाव फुङावनो जेनेबा आइजोफ्रा सिखारनानैहाय
औ
दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि फिथा सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
उम
औ जेनेबा बे फिथा सावनायनि बागै नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन फोरमायनोथ' बर'फोराथ' आबादारि गाहाय हिसाबै गो गोबां माइरंनि आबादफोर मावो जेरै माइनि आबाद बे माइयाव मानेके माखासे मा माइरङा फिथा सावजा जायो आरो माखासे माइरङा फिथा सावजाया आरो बैफोरबायायदि बिदि फिथा सावजानाय
आबादनि माइखौसो मानेके माइरं दिहुननानै जों फिथा बानायनाय जायो बेहायनो जेरै फिथा बानायग्रा माइरं होनबा जों गुबैयै माइब्रा माइरं जोसा माइरं बेखौ मोननाय जायो माइब्रा माइरंनि फ्राय एन्थाब सिथाव बेबायदि फिथा सावनाय जायो आरो जोसा माइरंनिफ्राय फिथा लावदुम बेफोरबायदि सावनाय जायो आरो बिनि अनगायै हासुं फिथा हासुुंआव बानायनाय बेखौबो माइ ब्रा माइरंनिफ्रायनो बानायो आरो
औ
बानायनाय जायो
औ
आरो बेफोरनि अन अनगायैबो माखासे बर'फोरनाव फोथायनाय दं जि बर'फोरा मानेके जाय मानेके पस दाननि जोबथा आरोना मागो माग मोनबाय आरोना जेब्ला बै हरनि समावनो मानेके दाावमा दाउसा ओंखारियावनो बर' हिनजावफोरा दुगैयो दुगैनांगौनो आरो माने गासिबो नखर न'खरनि मानसिफोरानो दुगैनांगौ अब्ला मानेके फैगोन जोनाव मान सिखौ जोनोम जायो होननानै फोथायनाय दं आरोना
औ औ
नङाबाथाय फैगौ जोनोमाव मोसौ दाउखा बेबायदि उजियो होननानै फोथायनाय दं आरो
अ
आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो फोरबो बायदि बे मानेखे बाख्रि लिरख'
औ औ
बाख्रिखौ मानेखे बर' हिन्जावफोरा गाव गाव गावनि न'आवनो आं खेबसेयैनो बे बाख्रिखौ लिरख खननानै दुमनानै दोननाय जायो बेखौ मास मोननै मोनथामनि थाखाय दाङालासिनो दोनो आरो
औ औ
आरो फिथाखौथ' बोरै सावो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जों बे माइरंखौ सोमना लाग्रोनांगोन माइब्रा माइरंखौ बेखौ सोमनानै दोननानै दैयाव दुइ बिदि तिन तिन घन्टा बा सारि घन्टानि उनाव बेखौ खेरखायाव सुखांना लानांगोन आरो बेखौ
औ
थाम मिनिटफोरनि थाखाय दै सरदनो थाखाय इसे फोरानस्रोना लानांगोन बिनि उनाव जोङो ओ उवाल गाहेनाव देनांगोन बे देनायनि उनाव जों बेखौ मोजांनो फिथा सान्द्रिजों सालिनांगोन बेखौ बेबायदि थियारि खालामनो जायो आरो फिथाजों माखासे थाव ग्राम बुस्थुफोर होफानाय जायो जेरै नारिकल सिबिं बेफोरथ' न' फोरावनो मावना लानाय आबाद आरो बिनि अनगायैबो सिनि बेफोरबायदिनो फिथाखौ बानायनाय जायो आरो।
औ
आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मिथिबावगौ नामा?
औ जेनेबा बउनायनि सोमोन्दै आं बुंनोसै जेनेबा औ जेनेबा जेनेबा बे बेस ताव एबा एन्थाव लारुवारिखौ मानसिया जानायनि सिगां माने गलियाव मोसौनि मुङै बावउनाय जाया आरो नोंथां।
औ
औ खायफाबा जेनेबा न'खरफ्राव सोरबा सासे माने सु बुङा थैबाय आरोना नोंथां बेनि थाखाय माने गिबियावनो फि थाखौ सा-सावोब्ला बे फिथाखौ जायिनि सिगां माने बे मानसिनोहाय बावउग्रोनायनि उनावसो माने जाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ बिनि सोमोन्दै आं माने मिथिगौ आरो नोंथां। आरो जेनेबा मोनसे माने मोनसे बाथ्रा जेनेबा ओ फुङाव माने दाउखा गाबनायनि सिगाङावनो माने सिखारना दुगैनाय नेम दं आरो नोंथां। औ दुगैनायनि सिगां दाउखा गाबोब्ला माने एबा दाउखा गाबनायनि उनाव दुगैयोब्ला माने बाद'वा जायो होनना बर' फ्रा माने सानो आरो नोंथां।
औ
औ बिनि उनावसो माने दुगैना फैनानैसो एन्थाव लारु आरि माने मोनजायो आरो नोंथां। औ दे होमबा नोंथां बेखिनियावनो जों दोनथ'नोसै नामा? औ दे नोंथां।
औ दे।
औ औ।